अ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा ओ सम दङब्ला एसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै रायज्लायजागौमोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रिनि बागै ओ फोरमायनो हागोन नामा जेरै अ-अनला खारैखौ माबायदि संनाय जायो बर'फ्रा?
अ हागोन नोंथां। ओं बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बर'फोराथ' गोबां ओंख्रि दङ नङा होमबा नोंथां? जेरै अनला खारै सबायजों साम' ओमफ्राय नारजि बायदिसिना नोंथाङा आंनाव दा अनला खारैनि बागै सोंनायलाय आं बेनि बागै फंनैसो नोंथांनो फोरमायनोसै।
बिदिनो
अनला खारैखौ संनो थाखै ओ फार्स्टआवनो अनलाखौ अनला खालामनो थाखाय माइरं बाहाय लानानै बेखौ सोमनांगोन आरो ना नोंथां दै दैयाव सोमना दोननांगोन दसे। समनि थाखाय बिनिफ्राय बे बेयो रुइब्लाथाय बेखौ सुनानै दसे ओरैनो फोरानस्रि फोरानना दोननानै बेखौ ओ उलार एबा गायेन जों देनाय जायो आरोना नोंथां। आथिखालनि जुगावथ' ग्रेइन्डार मिक्सार बेफोराव उननाय जायो आरो ना देनाय जायो नोंथां बिनिफ्राय बेखौ देखांनानै मोजाङै गेब्लेहोनानै एबा मिस मिस खालामनानै बेखौ ओम संनो थाखाय जोङो एसे सा बेदर बा मायबा मोनसे बिब्दिनो होनानैबो संना जानो हायो ओरैनो गोजाबो आलुफोर होनानैबो संना जानो हायो। बिनिफ्राय बेखौ संना जानो थाखाय बेखौ देखांना दोननानै ओम दै साराइयावहाय दै होनानै दसे गोदौहांगोन आरो ना नोंथां। गोदौ होखांनानै जेला ओ मोजाङै गोदौवो दैया अब्ला बे अन गुन्दैखौ दैयाव एसे एसे होनांगोन आरोना नोंथां बिनिफ्राय बेखौ एसे एसे होखांनानै बेवहाय खारै थाव खारै संख्रै बिब्दिनो बायदि मु-मैया-मुवा बेसाद सुं ओंख्रि संबा होग्रा मोस्ला मोस्लि बेफोरखौ होनोबो हायो खायफाया होआलाफानोबो जायो आरोना नोंथां। नाथाय संख्रै। आरो खारै बेफोरो मेन बेफोर नङाबा ओंख्रि जा ओंख्रि अनला ओंख्रि जानाय नङा आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ। बिनिफ्राय बेयो मोजाङै गोदौनानै मोजाङै गथा जाबोला बेखौ होनो थाखाय बेदर एबा माबा मोनसे एवनानै लानायफोरखौ होनानै होनानै उनाव मोजाङै ओ ख्रिया मोजां जाजानाय जाबाथाय बेखौ संख्रै साखिनानै खांनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। नोंथांनिसिमबो आं अनला खारैनि बागै फंनैसो बाथ्रा सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ। बिब्दिब्ला आंनो नोंथाङा अनला खारैनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां ओ बिदिथ जोंनि बरङारि बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेनेबा अनला खारैया मेन आ बे अनला खारै खौ जोङो बिदिनो संनो थाखाय ओ जेनेबा फार्स्टआवनो माइरं एसे लाग्रोनांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिबदिनो ओ माइरं एसे लाग्रोनानै बेखौ ओ दैयाव हाय एसे सोमनानै दोननाय जायो दसे समनि थाखाय।
औ नंगौ नोंथां औ।
खौ ओ बोखांनानै लाबाय बेनि उनाव बेखौ ओ जेनेबा दिंखि बेफोरदि ओ उलार बेफोरदियाव बेखौ अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो जेनेबा बेयो देनानै जेनेबा बेखौ माइरंखौ देनानै अन गुन्दै महरै खालामनाय जायो। बेनि उनावहाय बिब्दिनो संनो थाखाय ओ साराय गंसे लानानै बेखौ दै फुदुंनानै दैखौ गोदौहोनानै बेनि उनाव जों बेखौ ओ बेदरजोंबो संजायो औवा मेवाइजोंबो जेने औवा थायो औवा फिसा गोरलै थायोना औवा मेवाइ बुंनाय जायो बेजोंबो संजायो। ओ बेखौ जोङो जेजोंबा संगोन जेनोबा बेदरजों संनो थाखाय बेदरखौ एवफ्राना लाग्रोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिजों संनो थाखायथ' जोङो औवा मेवाखौ जायो नालाय बेनिखायनो बिदि ओ दै गोदौनाय टाइमाव जों बै अन गुन्दैखौ होनांगौ जायो एसे एसे गोदौनाय टाइमाव।
ओ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो औवा मेवाइ एबा बेदरखौ जुदि संनानै जायो। जानो थाखाय बिदिनो दै गोदौफुबाय थानायाव होखांनायनि उनाव दसे समनि था ओ उनाव बेदर एबा औवा मेवाइखो होनाय जायो
औ औ
खारै होनाय जायो
औ
थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो बे खारैखौ हाय होनायनि उनावहाय ओ दतसे समनि उ आवहाय सुंख्रि एबा बानलु बायदि बायदि होनाय जायोना बे ओंख्रि संनायाव बाहायनाय बेसादफोर खो मुवा बेसादफोरखो बेनि उनावहाय बे ओ बिनि नांनाय हा नांनाय बेखौ नायनाय जायो बेनि उनाव नायखांनायनि उनाव जोंङो जेनबा मोजां जादोंब्ला बेयो एसे ओ खोबहाबना दोननानै दा खोबनाय मुवाफोरजों बेजों खोबना दोननानै ओ एसे दैखौ फोराननानै उनावहाय मोननाय बायदि मोन ला बेखौ बोखांनानै दोननाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
ओ दिब्ला आं नोंथां सिम आरो मोनसे ओंख्रिनि बागै सोंबावजागोन नामा
औ हाग
बरनि ओ सबायजों सामजों माबायदि संनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमाय हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ सबायजों साम जों संनो थाखाय फार्स्टआवनो सामखौ दाथ जोंनि गामि ओनसोलावहाय दैमा एबा फुख्रिफोरावनो मोननाय जाया सामखौ ओ बेफोरखौ खना नानै लाबोनानै एबा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाना फैनानै ओ साननैसो मोजाङै दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो मानो हो होमबा बेयाव बे सामआव थानाय गाज्रि ओ मुवा बेसाद फोरा मोजाङै ओंखारो बेनि थाखाय बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै नानै लानानै खानै खान सानै बा सानथाम थाना मोजाङै स ना लानानै बेनि ओ सामनि सामखौ सायनानै लानानै बेखौ दान सेखाजों दानसनाय जायो बेनि ओ उनथिंजायनि बाहागोखौ औ बिनिफ्राय बेखौ मोजाङै दानस'ना लानानै हुनाय जायो। आरोना नोंथां जाहाथे बेयाव थानाय मैलाया खारो बिनिफ्रायहाय बेखौ मोज जाङै सुस्र'नानै दोननानै बेजों संनो थाखायथ' ओ सबाय नांगोन नालाय सबायखौ मोजाङै ओम फार्स्टआवनो हुख्रेमग्रोनानै ला नांगोन मजा जुदि सबाया गथाब्ला बेखौ‌ हुख्रेमखांनानै हाय बेखौ ओस दसे सम सोमनानैबो दोनजायो सोमा लाफानोबो संजायो आरो ना नोंथां बिबदिनो सोमनानै दोनबाथाय बेखौ दसे सम समोमना दोननानै उनावहाय सुनानै बेखौ मोजाङै बिनि बिगुरफोरखौ खारहोनानै मोजाङै सुनानै बेखौहाय ओ मा संनाय जायो आरोना नोंथां। बे बेनिफ्राय ओ सबायजों साम' संनो थाखाय स-साम'खौहाय एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरोना नों थां बेनिफ्राय एवखां एवफ्रामखांनानैहाय बेखौ खां नानै सबायखौ मोजाङै रुग्रोना लानाय जायो आरोना नोंथां खारै होनानै बिनिफ्राय मोजाङै रुखांना लानानै अ दैै दैखौ एसे खम होनानैबो रोग्रो जायो बुरजा होनानैबो रुखाजायो बेनिफ्रायहाय दैआ गोदौवबा ओ सबायखौ खौ मोजाङै ओ सागं साना लानानै बेवहाय साम'खौ होनाय जायो आरोना थाम बेनिफ्राय बेयो साम'खौ होखांनानैहाय मोजाङै ओंख्रिखौ गोदौहोनानै ओ मोजाङै स-साम'खौ मोनहोनानैहाय बेखौ ओ संख्रै बिब्दिनो खारै होनाय ज जायो आरोना नोंथां बेनिफ्रायहाय ओ जों बेयावहाय फालौ जिरा मस्ला बायदिसिना मस्ला होनो हायो आरोना बे मस्लाफोरखौ मोजाङै देना लानानै हाय मोननो गोनाङावहाय होनानै दसे सम दोननानैहाय संख्रै नाय संख्रैखौ ओंख्रियाव नांदों ना नाङाखै बेखौ नायनानैहाय खांनाय जायो आरो ना नों नोंथां
उम
औ बिनिफ्राय बेयावहाय जोङो सबाय ओंख्रियावहाय दुन्दिया बा ओ गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होजायो आरोना जाहाथे ओंख्रिया मोजाङै मोदोमो बिनि थाखाय ओ खायफा खाय फाया ओ हाइजेंनि बो बिलाइ होनाय जायो आरोना नोंथां उ जोंनि ओ गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि सबायजों सामखौ संनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औऔ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि ओ बरनि दो दोरोङारि ओंख्रि संनाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नों नोंथांनिफ्राय ओ बिदि ओ जेरै अ अनला ओंख्रि संनाय बागै आरो साम ओंख्रिनि बागै ओ सबायाइजों सामुनि ओंख्रिनि बागै मिथिनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांखौ साबायखर बावो नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां ओ मोनथिनो मोनै बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखि नियावनो दोन्थनोसै नोंथां
औ नोंथा